औ नोंथां।
औ खोनाबायना?
औ खोनादों नोंथां बुं।
औ बिदिब्ला जोङो दो नै ओ बर' सुबुंफोरनि गाननाय जोमनाय आरो लोगोसे गहेना बाहायनायनि सायाव रायलायनोसै ना?
औ जागोन नोंथां
औ। औ। बिदिब्ला जोङो गहेना आरो गाननाय जोमनायाथ' जोंनि बर' आइजोफोरनि जोबोद गोनांथार नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां।
ओ गोबां गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा ओ गहेना बाहायबोदों।
औ।
ओ गहेना होननानै बुङोब्ला जोङो सरासनस्रायै हिन्जाव माहारिया गाननाय जेरै सना रुपानि मुवाफोरखौनो मिनथियो।
औ।
बे गहेना होननाय मुवाया हिन्जाव माहारिनि माने समाजाव आरो जिउ खुंनायाव जोबोद गोनां जायगा लानानै दङ आरो।
औ थारैनो।
औ दा जोङो आइजोफोरालायनो गहेनाफोर गानाब्ला जोङो रान्दि होननानै सानोमोन आगोलनि दिनाव।
औ।
औ बेबायदिनो जोङो ओ सिगां समनिफ्रायनो आइजोफोरा समायना रमायना दखनाफोरखौ आगर एरनानै न'आवहायनो दानानै गानबोदोंमोन मोजां मोजां गाब मिलायनानै आगर एरनानै बिबार आगर मा खासे समायना रमायना आ गरखौ एरनानै माने बर'फोराहाय ओ आइजोफोरा दानानै गाव गावनो गानदोंमोन आरो बेबायदिनो गामसाफोरबो दायै लुयै गावनि फिसायफोरनो आरो न'खराव बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरनो माने दानानै होदोंमोन आरो
औ।
औ बेबायदिनो नोंथाङा दा गाननाय जोमनाय आरो गहेना बाहायनायनि सायाव एसे बुंनानै होदो
औ नोंथां बुंनो हागोन ओ जोंनि बे बर' सुबुंफोरनि बे गाननाय जोमनाय आरो बे गहेना होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा बेबो मोनसे सुबुंजों लोगोसे माने सोरजिजफानाय होननाबो बुंजायो आरो जेनेबा
औ।
गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बे बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो गाव गावनि आखाइजोंनो दख'ना फालि गामसा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ बायदिफोरखौ गाननाय जेनेबा गावनि नांगौ जानाय गाननाय जिनिसफोरखौ माने गाव गावनि आखाइजोंनो माने बर' आइजो फोरा दानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो बेबायदि माबाया थ' गाननाय जोमनाय बे दानाय लुनाय बायदियाथ' दाबो जोंनि बर' गेजेराव सोलिनानै दं।
औ।
गोदोनि फ्राय एसे खम जाबोहांबाय आरो बेखौ जों नुनो मोनो। आरो ग' गहेनायाबोथ' जेनेबा आइजो माहारिनि जेनेबा मा होनो बिखौ लो-समायखांहोनायाव देलायहोनायाव माने मोनसे बिफाव लाबोदों आरो दा बुंनो थाङोब्ला माने आइजो माहारिखौ माने गहेना आसान बायदि जों नङाब्ला माने समायखांनाय नुवा आरो गावखौ समाय होनो थाखाय आइ जो माहारिया बेबायदिनो सना गहेना बायदिफोरखौ गाननानै देलायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ माने जोङो ओ हिन्जाव माहारिफ्रा सना बाना गानाब्रा समायाबो नङा होमबा बेनिखायनो जोङो माखासे जोङो खोमाफ्राव सना गानो जेरै खोमायाव लाना बेबायदिनो आ बुङोबा गोदोनि समावनाखौ खेरा फुल फुखुरि होननानै बुङोमोन माबा जुंखा फलक खना बेबायाददि गानोमोन आरो मायबा दुल दायमन बेफोरबायदि नामनि गोबां सना गानोमोन आरो आखाइफ्रावबो बाला आसान ओ ला आसान आसान मुथि होननाय गानोमोन आबैमोनखौ होननाय खोनायोमोन आरो आरो हाय ओ जोङो लोबो गानोमोन गोदोनायावहाय
औ
आरो जोङो गन्थङाव नाखाफुल गानो नाखाफुल बौला माबा माबि नामदोंमोन बेबायदिनो गोदोनायाव गाननायाबो मुं दङ ओ माबा बिसाहार होनो चन्द्रहार बेबायदि गाननानै माने हिनजावफोरा गाव खौ समाय होयोमोन आरो आइजोफोराहाय आरो माने बेफोरबायदि गाननानैल' आइजोफोरा माने ओ देलाय मालाय बेबायदि थायाखैमोन ओ गाव गावनि खामानिफोरखौ खौबो मावलांदोंमोन देलाय होनोनानै गावखौ देलायहोनायजोंल' थायाखैमोन जेरै जोङो आइजो फोरा देलायनानै सालदां मालदां गिदिंलाबायनानै थायोब्ला जोङो बै आइजोफोरखौ आखल गैया होननानै सानोमोन गोदोनि दिनावहाय
औ
आथिखालावबो जों बेफोरखौनो होनगोन जाय आइजोआ ओ देलायनायावल' मुखुब जानानै थायो गहेना पाथि गाननायावल' बाखि खामानियाव उदायाबाथ थ' जों बेखौ जोङो उदाय बा जोङो माबा मोनसे बेबायदि गाज्रि होननानै बुङो ना बेबायदि आइजोखौ आखल गैयि बा मा होनो
थारेैनो
सालदां होननानै गाज्रि मेगननि नोजोर जों माने समजनि मानसिफोरा नायो आरो बे
नायो औ
औ
बर' आइजोफोराथ' बे आरो बे उम गाननाय जोमनायखौ गावनि आखाइफोरजोंनो दायोमोन नालाय बेफोरखौ माने दंफांफोरनिफ्राय औवाफोरनिफ्राय दाननानै लायोमोन आरोना जेनेबा साल खुन्थाखौ साल खुन्थाखौबो
औ दंफांफोरनिफ्राय औ। दा जोङो जिफोर जिफोरखौ गाव गावनो दानाय हिसाबै आगोलनि समावहायथ' गाव गावनो ओ गाबबो होयोमोन। जो खुन्दुंफोरखौनो न'आवनो बानायनानै लानानै जोङो। जेरै इन्दि खुन्दुंफोरनि फ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं लुबाय लुनानैबो जोङो गाबहोयोमोन माइदि होनानै। गावनो गावनि आखाइजोंनो रोखा रोखायै सोंनानै ओ मोजाङै दायोमोन। गोम गोम दानानै माने जिफोरखौ गानोमोन आरो। नाथाय जोङो गुबुन गुबुनफोरनि बायनाय जिफोरखौ गाननाङा आरो बेफोरबायदि गुबुननि गाननाय बायनाय जिफोरा माने गोबावबो जोरा गाव दानानै मोजांहाय दानानै बाहायनाय जिफोराथ' मोजाङानो जाखागोन गाव दानाय नालाय। गाव गाननोनो बाहायनाय औ बे फोरो मोजां जागोन। बेनिखायनो गाव दानानै गानोमोन आरो। औ‌। औ आर'नाइफोरखौ गाव गावनो समायना रमाय नाय आगर होनानै गानोमोन आरो। बे बेबायदिनो जोङो गाननाय जोमनायनि गेजेरजोंसो जोङो समायनाबो नुयो मोजां गानोबासो जोङो समायनाबो नुयो। आरो गाज्रियैनो जोङो गाब गैयै बा बोराइ जिफोरखौ गानबाय थायोब्ला मानसिया समायखाङा । जोङो गाज्रि नुयो बेफोरबायदि थायोब्ला बेखायनो गावखौ समायहोनो था खाय माने जोङो मोजां मोजां दख'ना जिफोरखौ गानो आरो आइजोफोरा ।
औ। स-समायना नुनाय जों लोगोसेनो माने गावनि देहाफोरखौ खोबथेनो थाखाय माने बे बादि जिखौ गाननांगौ जायोमोन आरो । ओ सुबुं माहारिया
औ औ नोंगौ ।
बर' सुबुंफोराबो माने बर' हौवाफोराबो माने गावनि हारिमुनि गामसा आर'नाइ फालि आर'नाइ गस्ला बिबायदिखौ गानोब्लाथाय एसे समायखांनाय नु यो आरो माने मो-औ बिदिनो बागुरुम्बा खेराइ बायदि मोसानायाव खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा जथा दामनायाव माने बेबायदि आर'नाइ गस्ला आर'नाइ फालि गामसाखौ गाननानै माने हारिमुखौ लाखिबोदों आरो ।
औ जोङो औ जों दा बर' हिसाबै जों जोंनि बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय ओ हारिमुखौ जोङो गुवार महर होनो थाखाय बयनिबो सिगाङाव माने अनसाय जाहोनो थाखाय जोङो जोंनि जि फोरखौ गाननो नांगोन आरो ना । आरो ओ ओ जेसेबां हायो एसेबां फोसाबनो नांगोन । ओ समाय समायनाय जों बानायहोलांनो दिजाइनफोरखौ माखासे समायना रमायना दिजाइनफोरखौ माने बानायनो रोंनांसिगोन आरो आथिखालावथ' गोबां जेरै नोंसोरनि बाय दि गस्ला हौवाफोरनि गानग्रा गस्लाखौ जोङो आर'नाइ दख'ना जों बानायो । बेबादि आगोलै औ बेबादि औ बेबायदि खालाम समायनासिन नुयो आरो गामसा आर नाइ आर'नाइ दायोब्ला आंगोल फाथआवसो होयोमोन। ।
औ औ
खारै होनायजों बारा समायनाय नुवा दाना आरो आर'नाइ आर'नाइ होदेरो । आथिखालाव बेबायदि गानो ब्लालायनो खोब समायना नुसिनो आरो।
औ थारैनो माने गोदोनिफ्राय माने दासिम दानि मुगासिम माने एसे जौगाबोबाय आरो गाननायफोरनि बेलायावबो माने एसे आपग्रेड माने मा होनो जौगाबोनायखौ नुनो मोनबोसै आरो ।
औ औ उम औ दा गहेनाफोरनि उम गहिनाफोरनि गान्नायनि बेलायाव नायोब्लाथ' हौवाफोरा ओ गहेनाफोर गाननायखौथ' नुवा नालाय
नुवा औ
औ दा गहेना नानै बुंब्ला आइज फोनिल'सो जायो । दा आइजोफोरा आइजोफोरा दा गोबां गहेना गाननायनि गाननानै देलायो आरो ओ खानाय खफाफोर खानानै जोङो खबाइ खिथु बेबायदि मुंनि खानाय खानानै माने रुं बां बाङै देलायोमोन आरो आगोलनि समावहाय
थारैनो
जाव नोंथाङा बेबायदिनो ओ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायफोरा ओ बेसेबां बेसेन दङ होननानै सानो?
आंनि साननानै मोनदांथियावथ' बर'नि गावनि आखाइजोंनो दानाय लुनाय बिबायदि गाननाय जोमनाया माने गोबां बेसेन गोसा होनना बुंनो हायो आरो माने जोंनि बे बर' आइजोखौबो दख'ना गाननाय फालि आर'नाइ फालि लानायजों जोबोद समायखाङो आरो मोदान खांजोबो बर' हौवाफोरखौ बिदिनो आरनाय ग'स्ला फोरा आर'नाइ फालि आर'नाइ फालि बिदि गामसा गाननानै माने समाय खाङो आरो बेरखांसिनो
औ औ दा बेबायदिनो औ दा बेबायदिनो दा जोंहा ओ आर'नाइफोरखौ जों लानायनि अनगायैबो जोंनि गुबुन हारिनि सुबुंफोरा आर'नाइखौ लानानै गिदिङो दा जों बेबायदि नुयोब्ला खोब गोग्गाथाव नङा होनब्ला? औ जोंनि बर' हारिनि जिखौ जे बिसोरबो अनसायदों । गोसो गोथारै नङा होब्ला बेनि थाखाय जोङो जोबोद गोग्गा थाव मानो आरो जोङो बहाबा बेरायनो थाङोब्ला जोङो आर'नाइ लानानै माने गावखौ सिनायथि होनो जोङो मोजां मोनो ।
औ
औ नोंथाङाबो माने माब्लाबाफोर बेबायदिनो बेरायनो थांनाय समाव ओ आर'नाइ लानानै बेरायफेरदों नामा?
औ थारैनो नोंथां आरनाइखौ गोराफोरावथ लाखानानै बेरायखायो आरो बैसागोआवथ ओरैनो सा माहोनो बे सप्ता मोनसेया माने आरनाइ लानानै बेरायखा जायो आरो बेलेगफोराव थांबाबो बिदिनो हाबाफोराव थांबाबो बायदिफोराव थांबाबो माने आरनाइ गस्ला बा आनाइ फालिखौ गोरोननायाव लानानै। आरामहोय थाङो आरो।
औ।
औ। होमबा नोंथां जोंना औ लाखिथनोसै नामा बेस सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
औ जागोन दे नोंथां।